हेलौ।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे।
आदसा नोंथाङा मायबाफोर खेला गेलेनो मोजां मोनबाय बायो नामा?
आंथ' सिगां गेलेयोमोन ओमफ्राय दा ओरैनो बिहामजो जानानै फैबायना। गेलेनाय जाला दा सिगांहाय गेलेनो मोजां मोनोमोन दा। गेलेनाया गोबाव जाबाय आरो गेलेनो मोनला दा
मा खेला गेलेयोमोन?
ओरैनोथ जोंनिथिंजाय बिराद खेला दङ दे ओरैनो खारनाय
आरैनो बेलेग-बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग बुङो ना।
औ।
ओरैनो हिनजावफोराबोथ' बल फोरबो गेलेयोना जोंबो गेलेयोमोन आरो बिदिनो
उम ओमफ्राय
ओरैनो हिनजावफोरनि खाबादि इदिनो बायदिसिना
आतसा।
औ।
नोंसिनालाय बैसागुफोरावहाय खेला दुला होयोना हाआमोन?
जोंनियावथ' खेला दुला होयो होनाया
औ। मा मा खेला होयो बुंनो हागोन नामा नों?
औ हागोन दे ओरैनो जोंनियाव बैसागुआव नै दाख्लैनि थांनायाव आरोना। बैसागु बिदिनो खुंदोंमोन बेहायथ'
उम।
गथ'फोरनि खेला ओरैनो खारनाय ओमफ्राय गेदेर-गेदेरफोरनिबो खारनाय बल खेला ओमफ्राय ओरैनो दिरुं बोलायनाय बेफोरबायदि खेलाखौ होनाय जायो आरो जोंनियाव
आथसा
ओरैनो ओमफ्राय नोंसिनावलाय नोंसिनिथिं जाया।
जोंनि थिंबो जायो मानो जाया जानो जोंनिथिं फुटबलनि होयो भलिबलनि हो यो खारनाय बारनाय
औ।
खारनायाबो मा होनगोन इखौ एकस' मिटारनि खारनाय जायो दुइस' मि टारनि खारनाय जायो।
औ माने
काबाथि फोरबो जायो
औ।
काबादियाबो सेंग्राफोरनिबो जायो सिख्लाफोरनि आलादा जायो। ओमफ्राय बोराय बुरैफोरनिबो जायोसनि माने होजोबो आरो ना माने बैसोफोरखौ मिलाय मिलाय होयो
औ माने गेदेरफोरनिया गेदेरफोरनि आलदा उन्दैफोरनिया उन्दैफोरनि आलदा बेफोरबायदि जायो आरोना।
औ बिदिनो!
ओरैनो नोंलाय मोसानो मुसुरनो दामनो देनो रोंङोना रोङा।
आं मोसानोथ' आं मोसानो हायालै ओमफ्राय दाखालि मा माने दाखालि बैसागुआवहाय माने गामिनि सिख्लाफोरा गेवलां मोसानो सेंग्रा नांगौ जानायखाय आंखौ लिंदोंमोन आरोसो ओ आंबो सेंग्रा गैया नालाय आंबो थांनानै होबाय
अ।
बेयावहाय मोसादों मोसादोंमोन आरो आं।
औ मोसानायाथ' जादों।
औ जादों।
अ
प्राइज मोनबावदोंसो जोंना
औ जेनेबा नोंसोरो बे मोसानायाव सिगांफोर सोलोंखादोंमोन नामा मोसानो
ओहो जोङो सिगांबा सोलोङाखै ओरैनो बे मोसानाय दिननि सानब्रै सानबासो सिगां जों सोलोंदोंमोन
औ
सानब्रै सानबा सोलोंनानै रोंनानै मोसाहैबाय आरोना
औ नोंलाय मा मा जायगायाव मोसाहैखो गोजान गोजान जायगाफोराव
आंथ' गोजान गोजान जायगायाव मोसाहैफेराखै गामियावलाय मोसायो बैसागु मेला जायोना बेहाय मोसाबाय ओमफ्राय बेलेग जेरावबो थांफेराखै
मोसानालाय फैसाफोर मोनो मोना नों
मोसानानैलाय गामियाव बिदिनो होयो आरो
उम अननानै होयो आरोना
औ अननानै गामिनि गोजा गासिबो ओ जमा बैसागु मेला जायोना जोंनियाव गामिनि गोजायैनो खुङो नालाय बेखायनो अननानै होयो आरो
आतसा
ओमफ्राय बैसागु टाइमाव नोंसिनिया इदि न' न'खर न'खर हाबनानै मोसायोना मोसाया?
टाइमाव ओरैनो जों न'खरनि माने गास सैबो रायजोफोरानो जमा जानानै मा ने न'खर न'खर हाबो आरो फास्थ बेयाव ओरैनो गामिनि एसे गेदेर गेदेर थायोना ओरैनो न'खरसे न' खरनै मानिजाथाव सुबुंफोर थायो नालाय बिसोरनाव हाबग्रोस सिगोन न'खरनैसो फास्टखालि ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय ओरैनो बयनावबो हाबलांजोबसिगोन आरो लारि लारि ओरैनोथ' बेफोराव जोंनि गेदेर उन्दै बिहामजो बिखुनजो ओ बिदा बिनानाव गासैखौबो लाफानानै मोस सानाय जायो आरो
सा मोजाङानो मा
बय बो लाफायो औ माने गोसो बायदि जायो माने बिमा बिफाफोरजोंनो ज' ज' मोसानो रंजानो मोनो आरो
आतसा
औ नोंसिनिथिंलाय माबायदि?
जोंनिथिंनिया सेंग्रा सिख्लाफोरा आलादा बोराय बुरैफोरा आलादा बिदिसो जोंना।
ज माने आलादा आलादासो मोसायो आरोना?
औ माने मानसिया एसे गोबां नालाय जोंनिथिंजाय ओंखायनो
औ जोंनि थिंबो ओरैनो लाइमोन सेंग्रा सिख ख्लाफोर फैयो आरो बेलेगनि ओमफ्राय जोंनियालाय गामिनि गो जा गामियावनो मोसायो ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय ओरै लाइमोनफोरा फैयो आरो ग्रुप नांनानै जमानो।
आतसा
औ
ओमफ्राय जानायावलाय मा मा जाहोयो अमा बेदरफोरलाय जाहैनाय जाहोआ?
जाहोयो जोंनाव न'खर न'खर हाबनानै मोसानायाव ओरैनो फेपसिफोर होगोन ओमफ्राय भाजि नोङो बेदर अमा बेदर होयो ना दाउ बेदर बेदर होयो इदि आरो माने बे न'खर गावबा गाव न'खरनि सायाव जाबाय
आतसा
ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंनियाव
औ
ओ बैसागु जोबखांजोबनानै माने रायजोयैनो जमाहाय अमा जानाय जायो आरो।
आतसा
औ
बे फुंखा ना मा बेजों जायो नामालोय?
औ-औ
औ
बेजोंनो माने जमायैनो जानाय जायो आरो
ओम
नोंसोरनिथिं इदि खालामा नामा
खालामो जों मिथिंबो खालाम नालाय आं माने गामियावहाय बारा थानाय जाया नालाय ओंखायनो एसबांबो मिथिया आर ना
औ बेलेगाव फरायनो थायो नामा ना
औ औ आं बेलेगावहाय फरायनो थायो
औ बेखायनो गामिनिखौ बांद्राय मिथि मिथिया आरोना
ओमहो
ओरैनोथ' जेनेबा माबा आबाद मावनायनि बेलायाव नोंसि निथिं माइनि अनगायै गोरान थि मबाफोर खालामजायो नामा आबादफोरा
खालामजायो जेरै फाथोफोरबो मावो सोरबा सोरबि ओमफ्राय बेसर मावो ओमफ्राय बे मोनसे र' मायाबामोन आं नाम गोसोआव गैला
औ ओरैनो मैगं मावनो हायो आरोना
ओं मावनो हायो
औ
जोगोनारफोरखौबो मावनो हायो
औ नोंस्राबो मावदों नामा
जोंहा थांनाय बोसोराव मावदोंमोन
औ जोगोनार
औ जोगोनार
जेनेबा औ जाबाय खोमाथ' ओं दे
दानदो होनबालाय